औ नोंथां
दा नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन हागोन।
औ नोंथां जेरै ओ जोङो जेनाखि जुलि बा हाबा लानाय बेफोरबायदिनि सायाव एसे सावरायलायनोसै सानैजों नोंथां।
औ जायो नोंथां जायो।
बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनदों नामा।
जागायनोसै होनबा ना नोंथां।
औ नोंथां औ दे।
जुलि एबा हाबा होनोबाथ' जोंनिया माने लाइफआव खनसेल' जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
जिउआव खनसेल' हाबा होनोबा
नंगौ नोंथां।
हाबाया जोंना बहुद माने मोनथाम रोखोमनि थायो। जेरै दाउथु हाबा ओमफ्राय हाबा गिदिर हाबा फिसा माने बहुद रोखोमनि हाबा थायो जोंना।
नंगौ नोंथां
हाबा जेरै माने जाब्रबनाय हाबा। दाउथु हाबाबा फिसा हाबा माने बारा गोबाव सानसेनो जोबनाय।
औ नोंथां।
फिसा जेनेबा जोंना हाबा फिसाफ्रा जाहोनाय लोंहोनाय एसे माने बारा गिदिर नङा। जेरै माने हाबा गिदिर होनोबा जोंना। साननै सानथामखालि जायो आरो। हाबाया होमबा जों हाबा गिदिरनिफ्राय सावरायनिसै नामा होनबा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां जागोन।
हाबा गिदिर होनोबा जोंना फार्स्ट खालि जोङो जेनेबा जों हाबा होनोबाथ' जोंना मास मोनसे बा फन्द्र' दिननि सिगांनिफ्रायनो जोंना माने माखासे थाग थियारि खालामनानै लानांगौनि गोनांथि जायो नङा होबा नोंथां। मोनसे हाबा होनोबाथ' बहुत खामानि थायो।
औ नोंथां।
माने न'खर माने माखासे हाग्रा बंग्रा साफा खालामनांगौ थायो बारि ख'ना नि न' स' साफा खालामनांगौ जायो माखासे जोंना न'फोर खौवबो जोंनाथ' हानि हानि न' जायो बांसिनानो गामियारि ओनसोलाव जोंहा। न'फोरखौ लिरनानै लांनांगौ ला-लाग्रोनांगौ जायो माखासे जोंना जिहेथु सिलाफोरखौ सनस्रांनाय जायो माने गामिनि मानसि लिंस्रांनानै। सिथलाफोरखौ सन्नानै लानानै साफा खालामनाय जायो गासिबो।
औ नोंथां।
बेनि उनाव फुरा साफा खालामखांजोबनायनि उनावहाय जोंना। मोनसे फैयो जेनेबा जों हाबाखौ गिदिर खुंगोन जेथिया जोंनाथ' एसेबाबो साजायनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। जेरै जोंना थुम्बु खोंनाय ट्रिपाल खोंगोन गोजौआवहाय खुन्थिया गायनानै औवा दाननानै। रायजो रायजा ज' लोगो नांनानैहाय माने गासिबो रायजोनि न'खरानो साफा-साफा ओंखारबोनानै ज' ज' जाजाय। जोङो खामानि मावलायो नङा होमबा हाबा जायोबा सोरनिबा जुलि जायोबा।
नोंगौ नोंथां।
जोंना गासिबो ट्रिपाल जिहेथु जोंना सोरबा सोरनाबा सोरनाबा सोरनाबा गामिफ्रावनो थायो ट्रिपालफ्रा।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दखाननिफ्रायबो लायनाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
जेरै जोङो टेन्ट हाउस दखान थायो बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे। आजिखालिथ' डाइरेक्ट माने माबाबो थायो। जिहेतु। माने टेन्ट हाउस डाइरेक्ट माने गावसोरनो। लुफैग्राबो थायो जोंनेथ' माने गाव। जोंनियाथ' माने गावनो लुयो गामियाव गामिनि मानसिफ्रानो ज' ज' ज' जानानैहाय। लुनाय जायो माबाफोरखौ तुम्बु खोंनाय जायो स्क्रिन खोंनाय जायो। अ गासे सियार बुथुमनाय टेबोल बुथुमनाय। दो दख्ला। खेराय साराय सुराय माने गासिबो जों जग। बायदिसिना जों गामियाव माने थेला लानानैहाय जोङो। बुथुमोन न'खरनिफ्राय मोनफा मोनफा नैयावहाय जोङो कालार पेन्सिल लानानैहाय माने सबनिबो दो दोबफ्ला लाबोनायफोरखौ नाम लिरो सोरनि न' निफ्राय लाबोदों माने नाम लिरै लिरै माने जों बुथुमनानै लाबोयो। जमा खालामनानै जों। जेब्ला जोंना जुलिया गाबोन बायदियाव जागोनबा जों दिनै बायदियाव जोंना खामानिया जाहैबाय अगदाब
औ नोंथां औ नोंथां।
जों अगदाबखौ जावनानै लासिगोन। माखासे बिराद हाबा बुङोबाथ बिराद बिराद गिदिर खामानि माने बेखौ। सावरायनो थाङोब्ला बहुद गोबाव टाइमबो लायो समबो दङ समबो नांगौ माने हाबायाव हाबानि सानसे साननै सिगां जों सावरायग्रोरो सोरनो दायथ सोर माने दायथ माखासे। यखौबो सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा बेफोरखौ जों सावरायनांगौ जायो। जाय जायनो माने माबा होगोन दायथ' होगोन। जेरै ओंखाम संनाय जुमाय राननाय जौ राननाय ओंख्रि राननाय ओंखाम राननाय गासिबो दायथ होनाय जायो। ओंखाम संग्राफोरनो जोङो गय जरा फाथै जरा होनानै जों मान बावहैग्रोनाय जायो।
औ नोंथां।
बिनि उनावहाय जोंना अरदाब सबदाब जावखांनानै आरो जोंना हाबा होनोबा जोंना गे गेटखौथ जोङो लुथारनांगौ जायो।
औ नोंथां
गेटआवहाय जोङो माखासे सोरबाया बाथामनि बानायो
औ नोंथां
सोरबाया माबा थालिर दंफांजों बानायो नालेंखल होनानैहाय थिंखलियाव ओमफाय आलारि बाथि सावो धुप सावो। जोंना पास दिना खन जोङो हिनजाव गोदानखौ लाबोयो। हिनजाव गोदान लाबोनाय समाव जोङो लामानिफ्रायनो बराय बराय हिनजाव गोदान लाबोनानै दोनफैयो लाबोखांनानै जेरै जोंना माने सोरबा सोरबाया जि दिना खन लाबोदों।
औ नोंथां।
ओइदिनाखननो माने हरावनो जुलिखौ फोजोबो जोंना। जुलिखौ फोजोबखांनानै। अखानायनायैहाय जि दिनाखौ लाबोगोन ओइ दिना। खननो जुलि होनानै हाथासुनि खुरो हाथासुनि। खुरनायखौ जोंनाबोनो फोजोबो हथासुनि खुरखांनानै। अखानायैहाय जोंना रिसिपसन।
औ नोंथां।
माने आरो माखासे आलासि आलासिफोराव खानाय फैयो जोंना।
औ नोंथां।
रिसिपसन जाबाय आलासिफोरखौ जोङो माने हाबा दिना खन। जोंनि ननि मानसिफोर ननि मानसिफोर बा गामिनि मानसि थाबाय हाबा जि दिना खन। हाबा जागोन इदिनाखौनो माने ननि मानसि ज थाबाय। नखरनि मानसि जाजोबो आरो।
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै ओ बेफोरबायदि। फोरमायदों दाानाखि माबाजोब्बाय बे जोंनिजोंनो गोरोबजोबदों नोंथां। ओ नोंथां बुंनाया दा जों नोंथाङा ओ आंनो फोरमायगासिनो। नोंथांमोना जेरैखै गामि ओनसोलाव हाबा खुङोबा जोंहा रां रु। उफाया गोबां खमाव जायो नङा होनबा नोंथां एसेबांनाखि जोङो। बुरजा रां बाहायनांगौ गोनांथि गैया मानो होनना बुंङोब्ला जोंना गामियावनो गामिनि रायजो राजा बा सेंग्रा सिख्ला गथ गथाइ ओंखारजोबफानानै जोङो ज खामानिखौ मावलायो। जोङो ओ माबा खोंनोबाबो। ओ फरेस्टफोर सिफोर खोंनोबाबो जेरै टेन्ट हाउसखौ जोङो जों खुद बानाय नङा होमा नोंथां? गामि गोजा गामियैनो सेंग्रा बोराय ज जालायनानै जों मावो। बेयाव जोंहा एफ्राब मानि रां खरसा जाया आरो जेरै संनाय,। खावनाय बेफोरखौ जोङो जोंनि जेनाखि ओ गामिनि ओ बोरायफोर एबा सेंग्राफोर बा आरो जेरै माबाफोरा हौवाफोरा बेफोरबायाददि संनाय खामानिखौ लायो नङाहोमबा नोंथां? हाबा हखायाव जोंना गामि ओनसोलाव?
औ औ औ।
जोंनि जेनाखि बिमा माहारिफोर बिसोरो ओंखाम राननाय,। ख्रि राननाय बेदर राननाय बेफोराव बाहागो लाफायो आरो। बेनो नोंथां जोंना गामि ओनसोलनि समायनाया जे हाबा हुखाफोराव जोङो ओ ज हेफाजाब होलायो आरो नोंथां जुदि जों आथिखाल। आथिखालाव नुनो मोनो नोंथां टाउन सहरफोरावहाय मोनसे हाबाखौनो थाखाय गोबां लाख लाख रांनि गोनांथि जायो नङाहोमबा नोंथां? जेराव संग्राखौबो आलदा मानसि लानांगौ संनायनि थाखाय रां गाब बाहायनांगौ जाना फैयो। आरो जायनाखि रानग्रा ओंखाम खुरग्रा बिथांमोनखौबो जोङो फैसा होनानैसो लानांगौ जाना फैयो। आरो जेनाखि माबा थुम्बु बा त्रिपाल नोंथां बुंनाय बायदि बेफोरखौबो जोङो टाउन सहरावहाय गोबां नै लाख थाम लाख ब्रै लाख बा लाख गावनि हानाय। खिनिखौ माबानानै बिथांमोना बाहायो नाथाय बे बेफोरो जोंनि गामि ओनसोलावहाय रां गैयालासेनो जों बेखौ खालामनो हायो। ग मियावनो थाखायोबा बेफोरखौ बायनानै दोनखायोबा गामिनि सेंग्राफोरानो बेफोरखौ मावजोबबाय नङाहोमबा नोंथां?
नोंगौ थां नोंगौ।
जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि हाबा बे जुलि बे जुलिया सासे सेंग्रा एबा सासे सिख्ला गोरोबलायनानै जुदि माबायोबानो गोसो मिलायलायोबानो बेखौ जों जुलि होनाय जायो नङाहोमबा नोंथां? सोरनिबा नखरनि बे जोंनि नखरजों बा बै गुबुननि नखरजों रायलायलायबाय रायथिलायबाय बेफोरबायदि फिसाजो दं फिसाला दं बेफोरखौ गोदोनि समावथ बेफोरबायदि खबर लालायोम नामा नङा होमबा नोंथां? रायथिलाय लायोमोन नाङाहोमबा नोंथां? औ नोंथां ओ बिदिनो जोङो जुलिखौ होनो हायो आरो जुदि बिदि मोननैबो बा फारफ्रोम मोननै नखरा गोसो गोरोबलायबानो हा औ होनलायबानो बे हाबाया जायो नङाहो‌मबा नोंथां? जेराव जों गोबां गामिनि हाबा आरो टाउननि हाबा गोबां फाराग दं नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
माबाफोराव नुनो मोनो गामिनि हाबाफोराव गोबां ज ज ओ गथ गथायाइ बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला आरो बुरि जोङो गासैखौबो नुजोबो आरो नोंथां। मानि जोंनो मावलायनांगौ जोंनो जालायनांगौ बेफोरबायदि होननाय जाहैबाय नङाहोमबा नोंथां? हाबायाव जोङो आजिखालि मानि गामि ओनसोलाव हाबा लानोबा जोङो जेरै- गोबां सुबुंफ्राथ सोरबा एसे एनै माबा सालाक सुबुंफोरा ओ गाव हाबानि नि थाखाय सिगाङावनो बोसोरसे बा बोसोरनै सिगावनो अमाफोर फिसिना दोनखायो नङा होमबा नोंथां? मानै माथाम हाबानि मुङाव आरो जेरै जोङो हाबायावथ जोङो गोबां होयो ना बेदरफोरखौ जेनेबा गाव गावनि हानायखिनि जखाखौ नायनानै जेरै ना, दाउ, अमा बेफोरबायदि होयो। नाथाय आथिखालाव जोङो जोङो गोदोनि समाव जोङो बरफोरा हाबा हुखायाव जोङो ओ ओंखाम ना बेदर ज आनो बाहायै नंयाहोनबा नोंथां नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनसै गुबुन जेन हा हारि हारिसाफोरनि जेनाखि माबाफोर दङ बेफोरखौ जोङो बेफ्राव एड खालामनाय माने होफादेरनाय नुनो मोनसै जेरै मिस्थिनो रसगल्लानो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनफायो आथिखालाव नङ होमबा नोंथां हाबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
आरो जोङो बिदिनो गोबां गोदोनि जों सोलायनाय नुसै गोबांथा गामि ओनसोलफ्रावबो गाव गावनि रां खावरि बाहायनानै ओ हाबा हुखाखौहाय बिथांमोनहा ओ टेन थावस लिंहरलायनानै बेफोरखौ बानायहोयो दा आथिखालाव गामि ओनसोलावबो जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नांगौ
औ बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोल ओनसोलनि जेनाखि हाबाफोर बेफोरनि सोमोन्दै आंनि सिङाव एसे बुंनो हानायनि थाखाय आं गोजोननाय जासिबाय आरो आं मिथिनो मोनबाय नोंथांमोननिाव हाबाखौ माबाय लायो मा नेम खान्थि
औ औ औ।
औ नोंथाङा। बिदिब्ला गोजोननाय थाबायसै नोंथां औ नोंथां औ नोंथां। दे देन नोंथां दे